औ नोंथां ओ नोंथांजों दसे सम राय्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ- औ आङो दिनै दायो नोंथांनाव ना बेदर जानाय आदबनि सायाव दसे सम बुंनानै होनो थाखाय नोंथांनिसिम खावलायनाय जाबाय।
औ नोंथां। बर'फोरनि जि ना बेदर जानायनि बर'फोरा सरासनस्रायै ना बेदर--' नङाब्ला ओंखाम जानो हाया बर'फोरहा ना बेदर नङाब्ला ओंखाम जाया बिसोरो ना नङा बेदर नांथारग गौ आरो ना आरो बेदर मोनाब्ला ना बाथोन फोरबाबो बर'फोरनो नांथारगौ बिसोरो बे नङाब्ला बिसोरो ओंखाम जानो हाया नाया बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोथाव जाग्रा खाजा
औ औ नंगौ नोंथां।
बर'फोरा नाखौ जोबोद मोजां खहाब गोनां आदार। महरै जाबाय थायो। नंगौना नोंथां? नाथाय गुबुन जाग्रा खाजाखौ जाबाय थानो हाया नांगौना नोंथां औ बर'फोरा नाखौ गोजा गो यै खारदै आरि बायदिसि ना मैगंजों गोथाव मुहि-मुजि हाब नायसंनानै जायो नंगौना नोंथां
नंगौ नोथां नंगौ
औ बेनि अनगायै बो सावनानै मेनानै रुनानै जा-जानाय खौ जोंङो नुनो मोनो।
नंगौ
गोरा ना गोरान अमा बेदर गोरान बर'फोरनि था खाय मुजिहाबनाय जाग्रा खाजा होननानै जोंङो बुंनो हायो। नंगौना नोंथां ना गोरानखौ बुर जाद्राय फोरान नै थिना दोनब्ला गा ज्रि जायो नंगौना नोंथां बेनिखायनो ना गोरानखौ नाफाम देनानै नाफाम देनानै गोबाव जानो थाखाय थिनानै फोरा-फोरानस्रोनानै उवालाव देनानै औवा हासुं एबा भयामाव थोन-थोन सोनानै हासुं मोखांखौ थालिर बिलाइ जों माथेनानै हांगार होनानै हालिरथेनानै सेवजासे दोननाय जायो नंगौना नों थां
नंगौ नोंथां नंगौ थिग खौनो बुंदों नों
ना बेदर फोराननानै आरो नाफाम देनानै थि थिनानै दोननाय हुदाया बर'फोरनि मोनसे गाहाय आखु
नंगौ नंथां नंगौ औ औ नंगौ नोंथां
बेखौ नारजि सबाय ओंख्रि थास' अ फुख्रियाव एफा होनानै मिलौदो जानाय जायो बर'फोरा नंगौना नों
नंगौ नोंथां नंगौ
गायोबो थालिर लायाव जुनानै अरखियाव सावो आरोबाव सारायाव दै होनानै सावनानै जायो नांगौ गना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बर'फोरनि गेजेराव थिनानै जायाब्ला जायोब्ला बिनानै जानाङा होननानै बाथ्रा दं माने बरफ रा फोथायो दि जेब्ला जों मुवाखौ फोरखौ जेब्ला जों थिनानै जागोन अब्ला जोङो गुबुननियाव बिनानै जानांगोन गोनां जानाय नङा बे फोथायनायखौ जोङो बर' नखरनियाव जोङो नुनो मोननाय जायो बेनिखायनो ना बेदर बुरजा मोनब्ला फोरानना थिना दोननायखौ बेखौ जोङो नुनो मोनो। मालायनियाव बिनानै जानाय आखुखौ जोबोद लाजिनाय मोनो आरो हिन सानो
नंगौ।
मैसो बिगुरफोरखौ अरदाबाव थोंजों खागदावना फोराननानै थिनानै दोननाय जायो। नोंगौ ना नोंथां बर' फोरा मैगं थाइगंफोरखौबो थिनानै जानाय हुदा दं नंगौना नोंथां? जेरै नारजि, मेवाय मुला- गुन्द्रु खुमब्रा आरि आरिखो थिनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। खुमब्रा गोमोन जोगोनार गोमोनखौ थिनानै दोननाय जायो नंगौ ना नोंथां? आरोबाव जुखाम गोमोनखौ ओंखाम संग्रा थोंजों फोराननानै दैज्लां बोथोराव अखा जे जे हायोब्ला एवनानै जानो थाखाय बेखौबो थिनानै दोननाय जायो नंगौना नोंथां?
नंथारगौ नोंथां नंगौ।
औ बर'फोरा मैगं थाइगंफोरखौबो थिनानै जानाय हुदा दं। फुरा दं होननानै जोङो गोख्रों रावजों जों बुंनो हायो मेसें बोथ थोराव बासुखा बिबारखौ खानानै फोरानना दोनो। गगा मोनोब्ला मे मै जों फुदुंनानै साहा लोङो नोंगौना? नोंथां बैग्रि गोमोनखौ फोराननानै दोनो। गोलोम बोथोराव देनानै दैजों गलायनानै लोङोब्ला बर'फ्रा देहाखौ थाजिम मोनो होननानै फोथायो आरो साफ्रोम बर'फ्रानो बे हुदाखौ खम मावनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ मेसें बोथोराव थुुनथिनि मैगं खानानै फोराननानै दोननानै दैयाव सोमना खर' सानायाव बुहुम होयोब्ला गुसुमोन। मोन मोननानै सागायो। थाइखा गोमोन फोरानना दोनो बर'फोरा गोलोम बोथोराव। गोखै ओंख्रि जानो जोबोद मोजां मोनो नंगौना नों थां मानि मुनि इग्रि खानसिखा। खिफि बेन्दों। सिप रु आरि गगा मोन नायाव गोखा जाग्रा गोखा जाग्रा आदार महरै बर' फोरा बेखौ बाहायनाय जायो नंगौ ना नों? नोंथां। औ बर' फोरहा बर'फोरा नाफोरखौ बोथोर लानानै बोथोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बर'फोरा बोथोर लानानै नानि थावनायनि सोमोन्दै गोथौ गियान थानायखौ जो जोङो नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
फोरनि बादिब्ला नानि जोलैया माइनिख्रुइ गोबां बांसिन होननानै बर'फ्रा फोथायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
थावनाया गासैबो बोथोरावनो रोखोमसे नङा होननानै बर'फोरा फोथायो। सिया नाया बोसोर बोसोरि जेद ब्लाबो जेब्लाबो समावनो मेजेम थायोखायनो जोबोद गोथाव। खुसिया नाया बोसोरि गासैबो समाव मेजेम थायो थायो होनना बर'फोरा फो थायो आरो गोथाव होननानै बर'फोरा बे नाखौ जानायखौ जोङो नुदों नुनो मोनो बेखौ खुमब्राबो फ्राय अन्थाइ बाजाब एबा मैथा ओंख्रि ओंख्रि जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो होनना बर'फोरा जा फोथायो बेनि अनगायैबो ना फैला आरो ना खावैया बोसोरनि जेब्लाबो मे जेम थानायनि थाखाय गोथाव जायो। गोरि नास्रा य नाया फागुन दाननिफ्राय सैत्रक दाननि गेजेराव मेजेम जायो अब्ला जानो गोथाव जायो होनना बर'फोरा मिथिगौ। बर' मिथिगौ एबा मोनसे दोरों गियान दं। मागुर सिंगि फिथिख्रि थेंगोना बेसिरि थथ था। बामि मावा फाखुवा आरो गोबां नाया सावन भाद्र दानाव मेजेम जायो। बे समाव जानो इनायनो गोथाव जायो। होननानै बर'फ्रा फोथायो। बेनि अनगायैबो रौ बारलि खत्ला सुल साल बागुस आरि ना'फोरा कार्टिक दाननि फ्राय फागुन दानसिम मेजेम जायो जानानै गोथाव जायो होनना बर'फोरा मिथिगौ। एबा दोरों गियान दं। आइ आइरि नाफोरा फागुन दाननिफ्राय जेठ दानसिम मेजेम थायो। खुं खुयूं आरो खासेव खुसुं आरो खासेवफोरा जेब्लाबो गोद जानो गोथाव। होननानै बर' फोरा मिथिगौ हाग्रानि अमा मै सेसाफोरा पाद्रा फाद्र' दानाव मेजेम जायो होनना बर'फोरा मिथिगौ। बे समाव जोबोद जानो गोथाव जायो।
नंगौ नोंथां
बेदरजों हानि सबाय ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो होनना बर'फोरा फोथायो आरो बेखौ मोनसे दोरों ओंख्रि महरै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेयो क्टरनि बेरामफोरखौ गाहोयो। बर'फोरा बोसोर सोरनि जेब्लाबो ना बोसोर बोसोराव जेब्लाबो ना जायो। नाथाय बयला एया मास समाव मेजेम जायो आरो बे नाफोरखौ जानांगौ मिथि-मिथिनो बर'फोरा गासैनि सायावबो गोथौ गियान थानायखौ जोङो नुनो मोनो। बर'फोरा नाखौ लानानै गोबां फोथायनाय दङ। सिमाङाव ना फिथिख्रि नुयोब्ला बावैसो उनाव दोहोन मोन गोन होननानै बरफोरा फोथायो। बारलि एबा रौ नुयो ब्ला हा हु मोन गोन होननानै बरफोराबो थायो। सिमाङाव थेंगोना ना एबा ना सिंगि गावजायोब्ला मोदोमाव सानाय जायो एबा सोरबा सुथुर बानहोयो होननानै बरफोरा फोथायो बेनि अनगायैबो बर'फोरा गोबां। गुबुन रोखोमै नाखौ लानानै फोथायनाय। जोङो नुनो मोनो दा नोंथाङा। बेनि सोमोन्दै जानांगौ बांसिनै मिथिगौ बेनिखायनो नोंथांखौबो एसे बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय।
औ ना जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुहुद गोलावैनो बुंबोबाय। बेखायनो आंङो दायो। नोंथाङा बुंनाय बायदि बैखौ बुङालासिनो बर'फोरा जे नाखौ लानानै गोबां फोथायनाय दङ बिनि सायाव आं एसे। एसे बुंनि। ओ बर'फोरा नाखौ लानानै गोबां। फोथायनाय दङ। सिमाङाव ना फिथि। ख्रि नुयोब्ला बावैसो उनाव दोहोन मोनगोन होननानै फोथायो बर'फोरा। बारलि एबा। रौ नुयोब्ला। हा हु मोनगोन होननानै फोथायनाय दङ बर'फोरनि गेजेराव नंगौना नोंथां। औ। सिमाङाव। थेंगोना एबा ना सि सिंगिजों गावजायोब्ला मोदोमाव सानाय जायो एबा सोरबा सुथुरा बान होयो होननानै फोथायो। बर'फोरा सि सेन ओ खखा खाखि। फल आरि औवाजों हेबनानै लायो। नंगौना नोंथां। औ बेनि अनगायैबो। ओ दुलि ओ ओंथि फासि
औ औ औ
सारिसे आरि खा खानानै लायो बेफोर खामानि खौ सनिबार एबा मंगलबार बारायाव जागायजेनो खायफाया ओ आवसिआव साबसिन ना हमनो हायो होनना फोथायो खोनादों ना नोंथां आङो दिनै बे बुंनायखौ बेयावनो दोनथनोसै होननानै नोंथांनिसिम फोरमायहरनाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथां